औ खोनादों।
उम उम
देलाय नोंथां बुंलाय औ फ्रि नोंथ थां ओम
अ होमबा जोङो दा जोङो बर'निनो मोनस जेखिजाया ओ थुनलाइनिनि सायाव सोनारनानै जेनेबा ओ बिबार लाइसिखौ बिथा खालामनानै जोंङो एसे रायज्लायजागोना नोंथां?
दे नोंथां
होमबा जोङो बिबार लाइसिनि सायाव सोनारनानै जोङो एसे सावरायग्रोसै ना?
औ
दा होमबा जोङो ओ बिबार लाइसि दा बिबारनि बाथ्राखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बिबाराथ' जोंनि बर'नि गिबिसिन बर' थुनलाइनि गेजेराव‌ गिबिसिन माने ओंखारजेन्नाय लायसि होननानै जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बे सति चन्द्र बसुमतारी लिरनाय
औ माने माने सरत चन्द्र बस
औ थारमाने बे बिबार लाइसिखौ माब्ला आरो ओ बे मोनसे आफादा दिहुनदोंमोन नोंथाङा बेखौ मिथियोब्ला एसे खोन्थाना होदो
ओरैनोथ' बेखौ आं माबा जिगुजौ नैजिब्रैयाव ओंखारदों होननानै आं मिथिगौ। जिगुजौ नैजिब्रै माइथायाव ओरैनो बेखौ
ओरै माबामोन खोमा नोंथां आं जाखिनि गोसोआव दङ नोंथांनो खोन्थानोसै ओ जेनेबा बिबार लाइसिखौ ओरैनोथ' जिगुजौ नैजिब्रै माने जिगुजौ नैजिब्रै मायथाइयावहाय जोङो ओंखारनायखौ लायोब्ला बे जाहैबाय माने साफायनानै ओंखारनाय आरो खोनाबायना नोंथां? हेल' नोंथां नोंथाङा खोनाखै नामा? हेलौ नोंथां
खोनायाखै नामा?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ दे बुंलाय,
औ माने जिगुजौ नैजिब्रै मायथाइखौ लायोब्ला माने बे जिगुजौ नैजिब्रैया जाहैबाय जोनोम बा ओ साफायनानै दिहुननाय आरो मेसिनजों, ओमफ्राय बिनि सिगांहायनो बियो माने बिबार लाइसिया ओ जिगुजौ नैजि माइथायावनो माने आखाइजों लिर लिरनाय महरावहाय सेबखांजागोन माने दिहुनजादोंमोन आरो माने औ बै समावहाय जोंहा मोनसे आफाद दंमोन जे माने बर' सात्र सनमिलनि होननाय बै बर' साथ्र सनमिलनि खौ माने जोंनि माखासे बै समावथ' जोंहा बर'आवहाय माने एसेबां मानि थुनलाइफोर गैयामोन ओ जेबो बिथिङावनो माने जौगानाय नङामोन नालाय बै समावहाय माने जोंनि ओरै क'क्राझार थानाय माखासे ओ क'क्राझारनिमोन आरो मानसिफोरा क'क्राझारनि माखासे जे गुवाहाटि कटन कलेजाव फरायहैनाय माखासे फरायसाफोरा मानि बै समनि आरो फरायैनाय फरायसाफोरा माने एसे माने बिसोरो बर'नि फारसे एसे सिन्था खालामनानै माखासे आफाद दादोंमोन आरो जेनेबा आफाद माबा माबि दानायनि गेजेरजों जेनेबा बर' साथ्र सनमिनखौ बिसोर दानानै लादोंमोन दा बे बर' सााथ्र' सनमिलननि दानायनि उनावहाय बिथांमोनाहाय माने गावसोरनि खुगा लाइसिम महरैहाय बे ओ बिबारखौ गुजौ नैजि मायथाइावहाय माने गावसिनि आखाइजों लिरनाय महरावनो माने साफायनानै दिहुन ग्रोदोंमोन आरो दा उनावहाय साफायनानै दिहुनगौ मानि आखाइजों लिरनानै दिहुनखांनायनि उनावहायसो मानि बिबारा जिगुजौ नैजिब्रै मायथाइयावहाय मान ओ साफायनाय महराव ओंखारदों गासै बिबारा मोन दाइनथा बेसबां ओंखारदों होननानै मिथिदों नुदों आरो दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा जुदि एसे मिथियोब्ला फोरमायदो दे एसे
ओम दाइनथा बिसानखौथ' आं इसेबां बेबायदि मोजाङैनो मिथिया बे ओ बिबार बिखुं मुं होनाया
मुं होनाया
माबायदि मा साननानै बेखौ होदों बिबारा ओ आंनि बायदिबा आरो बिबारा जाबायदि माने फार्स्ट माबा समाव थफेनाय समाव थफेनानै लासैनो गेवलां बारफैयो लासैनो लरहायलांफिनो थारमाने आंनि बायदिबा ओरैबायदि जागोन जे माने बिबार बादिनो मानसिनि जिउआ बेबायदिनो जेनेबा गोरलैनि फ्राइ बारबोनानै उनावहाय लह्रायलांनाय बायदि माने लह्रायलांनाया बे माने जोंनि जोबनाय सम थैनाय सम आरो ओमफ्राय बार फुनाया जेनेबा बागेवनाया बे जोंनि सेंग्रा बैसो
उम
माबादि बे समावनो जेनेबा जोङो गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावना लायाबा गावनि मोजां मोजां खामानिफोरखौ मावना लायाबा आरो लोगोसे जों ओ जा मावनांगौ बेखौ मावागारानो ओरै जों उन्दुसोमनानै थायोबा बेफोरखौ लानानै माने बेखौ सेफायनाय जादों नामा नोंथां
अ नंगौ जानो हागौ नोंथां नोंथांनि बुंनायाबो माने नों एसे बेबायादिबो जानो हागौ खिन्थु जोंङो माने बिबारनि बाथ्राखौ जोंङो सानोब्ला बिबारा माने माने खिलि जेेननाय मानिे थुनलाइनि बाथ्रायावहाय आरो माने जोंनियाहाय माने बारजेननाय माने जोंङो ओइ गथ'फोरखौ जे जोङो माने गथ' गोरलैफोरखौ बिबारजों समान होननानै बुंङो बिबारजों रुजुयो नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो थुलाइनि गेजेरावबो माने जोंनि थुनलाइ बेबायदिनो बिबार बाद मानि दासो गायजेननाय बेफोरबायि नोजोरावहाय बिथांमोना हयथ' सान्दोंबो जानो हागौ आंनि मोनदांथियाव आरो दा औ दा बे सोरबा बिथांमोना जे बे बिबारखौ सुजुनानै जिरनबाय बे बिबारखौ सुजुनायनि दिहुननायावहाय माने बिसोनहा मा माखासे थांखिफोरोथार दंमोन आरो जेनेबा दा बे थांखिफोरा जाहैबाय जेनेबा बर'आवहाय राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनाय बिसोरनि गुबै थांखि आरो बर'फोरनि गेजेराव बै समाव माखासे मान जेंना जेंना जेंगोनाफोर नुजाथि बि दङमोननो दा बै जेंना जेंगोनाफोरखौ माने बिथांमोना बे थुनलाइनि गेजेरजोंनो बोस्रांनो नाजादोंमोन आरो मानि थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय बिथांमोननि बिबार लाइसिया माने बर'फोरनि गेजेराव मोनसे दोहौ लाबोना होफैदोंमोन आरो दा बिनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' थुनलाइया दिनैसिम माने एसेब्लाबो जौगाबो नो हादों होननानै जोंङो बेखौ बुंनो हायो आरो दा नों थाङा बेनि सायाव मा सानो?
ओ आंनि साननायाव बेनो जे माने बे बेवहाय आ बिथांमोना मोन जिगु था खन्थाइजों लाबोदों। दा बे खन्थाइफोराव ओरैबायदि हारि बा जोंनि हारिसा जोंखौ माने जौगानायनि खोथाखौनो माने बेवहाय लाबोनाय जादों जेरै गिबियाव दङ बिबार होन्नाय खन्थाइनि मुं, दा बेवहायबो माने ओरैबायदि सानसे नङा साननै नङा बेफोरबायदि होन्नानै माने ओ सानसे नङा सानसे माने जोङो जौगानांगोन बेनिफ्राय मालायजों मुगै जानाय मानाय बेफोरनिफ्राय जोङो बारग'नांगोन बेफोरबायदि माने लिरनाया दं आरो‌।
औ औ।
माने मालायजों सै सै खालामजानाय मानाय बेफोरबायदि आरो।
उम उम। दा ओरैनो बिबारफोरखौ मोनबेसे बा मोनबेसे राव बा मोनबेसे भाषायावहाय लिरनाय जादोंमोन बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
आं बेखौथ' दिनैसिम मोनथियालै नोंथां।
अ बेखौ मानि ओरैनो बर' रावजों लिरदों बांला रावजों लिरदों आरो असमिया रावजों लिरदों आरो खिन्थु हांखोआ जाहैबाय हांखोआ बे समावथ' जोंना बर'फोरावहाय हांखो गैयामोन नालाय
औ। होमबा मोनथाम रावजों लिरदोंमोन आरोना नोंथां? औ माने बै समावथ' जोंनि बर' रावा बे गैयामोन खोमा?
उम उम।
बर' रावआनोथ' उनावसो फैखादों नालाय माबाया लिरनाय महर औ।
उम। बेनो आरो।
दा बिदिनो ओ फार्स्ट गिबिसिन थुनलाइफोरा जोंनि बर' रावजों लिरनायमोनबाबो माबाया आलदामोन आरोना लिरनाय आखरफोरा।
हांखोआ ओ हांखो
हांखोआ माने बांला असमिया औ।
बेबायादि जायोमोन आरो दा अब्लाबो मानिे बिथांमोननि बे लाइसियानो जोंनि गेजेरावहाय माने गोबां थुलुंगाखांनाय होफैबाय गोबां माने बे गोदान गोदान लिरगिरिफोरखौ लिरनो थाखाय माने गोसोआव बोलो होबाय। बिनि जाहोनावहायनो दिनै जोंनि थुनलाइया एसेब माने जौगानायनि मोनसे गुबुन दांख्लायाव गाखोफैनो हानाय जाबाय आरो दा बिनि गुजायाव जोङो माने बिबारखौ जोङो एकदम रायखांथारनांगोन आरो गोसोआव लाबोनो गोनां जागोन।
औ। बेनो नोंथां माने बै समाव जेनेबा बे बिबार लाइसिया ओंखारामोनबा अ। गुबुन गुबुन जेनेबा लिर लिरनो रोंनाय फरायनो रोंनाय उम। गियानि सुबुंफोराबो माने गावनो बे गावनि रोंगौ थिखौ देखाया लाबा सिरि जि देना थागौमोन खोमा नोंथां दा बे बिबार लाइसिफो फैनायनि उननिफ्राय माने गाव जा रोंगौ बेखौ माने बयनिबो सि सिगाङाव फोरमायथिनो हानाय जादों खोमानो। थां।
औ।
औ।
उम। दायोे आरो दायो आरो होमबा जोङो बिबारखौहायनो जोङो माने मोनसे माइल स्टन होननानै माने खुन्थिया माने थुनलाइ जागायजेननानै मोनसे खुन्थिया होननानै। जेनेबा गोबां मानसिफ्रानो बुंनो थाङ बिदिनो आरो माने जोंनि सावरायगि
औ। औ दा गिबिसिना एसे मावहरै सोयोबाथ बेखौनो बुंनांगो नोंथां। अ जोंनि बरनि गाहाय खुन्थिया। बेखौनो बुंनो हागोन खोमा नोंथां?
औ औ थारैनो दा जोङो ओ बिदिनो गोबां बाथ्रा सावरायबाय दा जोङो। बे बाथ्रा सावरायनायखौ जोङो। जेसेबां मानि बांद्राय फोलावालासिनो जोङो बेखिनियावनो रायलायनायखौ दोनथ जासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ ओरैनो नोंजों बेबायदि बाथ्रा सावरायनो मोननानै जोंनि बरनि थुनलाइ बागै सावरायनो मोननानै नोंथांनो नोंथां माने गोजोननाय मोनबाय जोबोरैनो। दा बेनिखायनो नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय।
आंबो नोंथांखौ साबायखर बावगोन जे नोंथां आं मोनथियागौ नोंथाङा फोरमायनानै होबाय दिनै।
औ औ अब्ला। जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा नोंथां।
औ दे नोंथां जागोन दे।
औ दे दे नोंथां दे औ दे जाबाय दे।